औ नोंथाङा ओरैनो दं दस समाव दंथ'योना?
हेल'।
औ
ओ नोंथाङा दसे सम दंथ'योना?
औ औ नोंथां ओरैनो दङ दे खोनादोंना?
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ जागोन नामा नोंथां मोना?
जे जों माने बेमार आजारनिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो एबा बारग'नो हायो। बेफोरनि बागै जोङो सावरायनोसै नामा? नोंथांनि मोनदांथिखौ एसे बुंग्रोदो ओमफाय आङो दसे थानानै आंबो आंनि मोनदांथिखौ बुंनोसै आरो।
मा होनोमोनलाय नो? जेनेबा बेमार आजारनिफ्राय जों बोरै रैखा मोननो हायो होनदोंमोनलाय नोंथां।
औ।
औ - औ नंगौ। जोङो ओ बेरे बे बेमार आजारनिफ्राय जेब्लाबो जोङो साग्रिद जानानै थानो नो हायो आरो जोङो जोंनि सोलेरखौ जेनेबा माबोरै बेराम गैयै खालामनानै लाखिनो हागोन जों बे नोजोर लाखिनांगोन ना मोनथां थ बेनि बे बेलायावहाय आं गिबियावनो बुंग्रोनो सानगोन जे जोङो गिबियावनो ओ जोंनि सिङारि बेरामफोरखौ जोङो फोजोबग्रोनो नांगोन। माबोरै होननानै बुङोब्ला नोंथांहाय ओ जेनेबा ओ गोबां जोङो माखासे बिथांखिफोर लानो हायो जेरैहाय य'गा खालामनाय एकसाइस एक्सारसाइस खालामनाय माइन्ड मेडिटेसन बेनिफ्राय ओ मा होननानै बुंगोन। साखोन - सिखोन थानाय मोजां जानाय लोंनाय खालामनाय थ' बेफोरो जोंना गासैबो जोंनि सोलेरजों एबा देहाजों ओ थोंजोङै फोनांजाबजानाय आरो नोंथांनो। बेफोरो जोंनि सोलेरखौ माने सिंनिफ्राय आरो बायजोनिफ्राय दाफुङो होननानै आं बु नो होन आरो नोंथ जेन'बा योगा खालामनायनि गेजेरजों जेरैहाय जोङो ओ गोबां माखासे रोखोमनि आसनास जोङो बानायनो हायो बेनि गेजेरावनो दं जोंना सेल साव बेनिफ्राय बाख्रा आस'नास मोजांगा आसोनास आरो गोबां बायदि-बायदि। बि आरोना थ' बेफोरखौ जोङो खालामनानै नोंथां जेन'बा जोङो मा खालामनो हायो ओ जोंनि सोलेरखौ दाफुंनो हायो आरो नोंथां ना खोनादोंना नोंथाङा? औ - औ। बेफोरनि अनगायैबो नोंथां जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन ओ सरि आंनो बुंदोंमोन। एक्सारसाइस खालामनाय एक्सारसाइस खालामनाया जोंनि सोलेरखौ दाफुङो। जोंनि सोलेरखौ राफोद खालामो बेनिफ्राय ओ जोंखौहाय माने बायदि रोखो रोखोमनि ओ लोर सोर खालामनायाव एबा जोंखौ हान्थिनायफोरावहाय जोबोरैनो माने गोथौयै हेफाजाब होयो। आरो लोगोसेयैनो आं बुंबावदोंमोन जे मेडिटेसन मेडिटेसनाबो यगानिनो मोनसे पार्ट जायखौ खालामोब्ला जोंनि साननायफोराहाय माने दिदोम जायो। ओ टारगेट बायदियै जोङो खामानि मावनो हायो जोंनि थांखियाव आरामैनो सहैनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो ओ मा होननानै बुंगोन मेडिटेसन खालामनाया जोंनि जे सिंनि आदमा बेखौहाय माने जोंनि खर'नि सानस्रिजों गोरोब होनानै माने एसे खर'खौ गुसु खालामनानै लाखि नोंथां जों बाय दिसिना डिसिसन लानायनि सिगांङाव थांखि लानायनि सिगांङावहाय जोङो माने साननो गोरों खालामो जोंखौ बेफोरबायदि जोंनि माखासे खाबुफोर दङ। आरो नोंथां ना आ बेनि अनगायैबो जेरैहाय जानो आदार। दा जानाय आदार होनोब्लाथ' जोंङो बिनि खाबुफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंङो जि जायो बेनि बेनिसो जोंङो फिथाइ मोनो नालाय नोंथां ना? ओ हमनानै लाबाय जों मोजां फिथाइ जायाब्ला जों जि आ देहानि स्ट्राकसार एबा जोंनि देहानि जि दडाइजेस सिस्टिम जोंनि दोगोन आदार खान थि बियो मोजां जाया बेखायनो जोंङो मोजां आदार जानो नांगोन जेरैहाय फुंनि समाव जोंङो फिथाइ-सामथाइ जेसेबां हायो जानो नांगोन। बेनिफ्राय सानजौफु समावबो जोंङो जानाय आदारखौ जानो नांगोन हुस्थायु गोनां गोबां भिटामिन्स गोनां। जोंनि देहानि थाखाय जेसेबांखिनि मिनारेल्स बेनिफ्राय निजोमारि मुवा-बेसाद नांगोन बेफोरखौ जोंङो जानो नांगोन। थ' बेफोर बायदि-बायदि आरोखि नोंथां ना थ' बेफोरनि अनगायैबो जानाय आदारा जोंखौहाय मा खालामो ओ जोंनि ओ देहा सावस्रिया बेराम आजार गैयि जागोन ना जाया बिनि सा यावबो जोंखौ नारसिनो जेनबा मोजां आदार जायोब्लासो जोंङो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन आरोखि नाथायबा जुदि जोंङो दे-देहानि हें था बेरेखा आदार जायोब्ला जेरैहाय आ मा होननानै बुंगोन आम। जौ लोंङोब्ला एबा बायदि रोखोमनि आ पास फुट जायोब्ला एबा गोबां रोखोमनि जोंङो गाज्रि मुवा बेसाद जायोब्ला जोंनि देहायाबो मा जायोनो आ माने जोंनि देहानि सोलायलाङो बेनिफ्राय जोंनि देहा दानाय खान्थियाबो गाज्रि जायो आरो नोंथां ना आरो लोगोसे बिनो जोंङो मा बुंगोन आ जुदि जोंङो ओम जानाय-लोंनायनि सायाव नोजोर होयोब्ला जोंङो मोजांङै मोजां जुदि थाबाय थानो हायोब्ला माने जोंनि डक सायाव थांनो गोनां खान्थिफोराबो जोंना जानाय नंङा आरोखि नोंथां ना। ओ बेफोर-बेफोर माखासे खान्थिफोरा जोंनियाव गोग्लैयो। थ बेफोरखौ जोंङो नोजोर होनांगोन आरो नोंथां ना? आ नोंथांङाबो फंनैसो बुंहरदो नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांङा जोबोर गोबारैनो बुंलांबाय। आंबो आंनिसे गरसो बुंनोसै जों बेमारजनि बोरै रैखा मोननो हायो होनना बुंङोबा जोंहा जों गिबियावनो जानाय आदारखौ जोंङो मोजांङै जानांगोन। जोंङो जों नआव बाहायनाय नआव बानायनाय मैगं-थायगं जेरै जोंङो सबाय बिमा भिन्दि आलु बेफोर-बेफोर मैगं थाइगंखौ जों न'आवनो आबाद मावनांगौ। जोङो माने बेलेगनिफ्राय बायना लाबोआलासिनो जोंङो न'आवनो न'आवनो जोंङो आबाद मावनानै जेबो
जेबो जों रासायनारि मुवा हासार बायदिसिना होआलासिनो जोंङो दंफांनि हासार बायदिसिना होनानै आरो जोंङो बेफोरखौ जोंङो जेबो बे बाहेरा मेडिसिनफोर होआलासिनो जोंङो फिय'रै बरन नांगौ नआवनो। जोंङो बाहेरानिफ्राय मेडिसिन गोनां मैगंखौ जोंङो जाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया लासैनो गाज्रि जालांगोन बिदिनो बेमार आजारफोर लासैनो सुसाबफाबलांगोन बिनि थाखायनो जोंङो गावबा गाव नआवनो माने बेफोर जाग्रा मुवाया थाखानांगौ नङाबा जोंङो बाहेरानिफ्राय बायनाय मैगंखौ जों जाबाय थायोबा जोंङो गोबां बिदिनो मुलि मोनजानाय जायो बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंफ्रावथ' दानि जुगाव मुलि दाबानो जाया बे मुलिया माने देहा सोलेराव बा जोंनि देहाया एसे लोरबां जायो गाज्रि जानो नागिरो बिदिनो बेमार आजारफोर साबफानो नागिरा बिदिनो
उम
जोङो बांद्राय आदारखौ जाबाय थानानै जोङो बिदिनो खामानि खामानि मावालासिनो जोङो जसोमनानै थाबाय थायोबाबो जोंनाव लासिनो बेमार साबफानो हमो। बिनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो माने फुङावनो एक्सारसाइस खालामनांगौ जोङो सिखारनानै फुङाव सिखारबाय ब्रास खालामबाय बिदिनो एसे खारबाय खार एसेब खारनो हागफा खारबाय खारनो हायैआ थाबाय बिदिनो थाबायनानै बिदिनो एसे गोलोमदै ओंखारहोनांगौ गोलोमदै ओंखार देहाखौ एसे खस्थ'आव होनांगौ। देहाखौ एसे खस्थ' होबाथाय नोंनि देहाफ्रासो मोजाङै थागोन सानफ्रोमबो बिदि खस्थ' होनांगौ देहाखौ बिनो खामानिफोर मावनांगौ बिदिनो दाथ' दैज्लांनि बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंहा खदाल जावनांगौ आलि खो हैैनांगौ बिदिनो देहाखौ एसे खस्थ'आव दोननांगौ होमबासो जोंनि देहाया एसे गोलोमदै गगारनायजों जाजों मोजां जागोन जोंनि देहाखौ माने एसे खस्थ' होनथारनांगौ जोंहा नङाबा जोङो बेमार आजारा रासिन जालांगोन।
दा जोङो बेमार आजारखौ जोङो गोबां रोखोमै जों होबथानो हायो जेरै जोङो बेफोरो एक्सारसाइस खालामनानै जों होबथानो हायो बिदिनो जोङो मैगं थाइगंफोर मोन मोजाङै जायोबा जोंनि देहायाबो मोजां थायो बिदिनो मुलिफोर मोनजाया बिदिनो आरो जों आ निसा बुसथु थुदुं बाहायनाय निसा बुस्थुफोर जोङो बाहायोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जायो। जों बेफोरखौ होबथानांगोन जों निसा बुस्थुखौ माने जोङो जेबो जाया बायदिसोमोन। खिन्थु लासै लासै लासै लासै जोंनि देहायाव गोहोम खोख्लैयो।
औ औ।
निसा बुस्थुखौ जोंङ गारनो हायि बायदि जालाङो बेनि थाखाय निसा बुस्थुखौबो जोङो गारनो फाननाया जोबोद मोजां निसा बुस्थुखौ जोङो बांसिनानो जोङो गारनो हाया निसा बुस्थुखौ जोङो गोबां जोंनि गामि ओनसोलाव दङ। निसा बुस्थुखौ गारनोनो हायै बायदि जाबाय जोंनि जायगायाव बिनि थाखायनो जोङो गिबि गिबि खेब माने लोंजेननायावनो माने मोनथिखानांगौ जे जोङो बे बुस्थुआ मोजां नङा होननानै। बिनिखायनो माने जुमायखौ लोंनो नाङा आरो माने जोङो देहानि सावस्रिनि थाखाय जोबोद गाज्रि
उम।
आरो जोङो
दै लोंनायफोरखौ जों मोजाङै लोंनांगौ जेरै जों दैखौ एसे फिल्टार खालामनानै एबा दैखौ जोङो फुदुंनानै लोंनांगौ बिदिनो ओरैनो
दैखौ मोन्दों होननानै लोंलाबायबा जाया दैनिफ्रायबो जोंना बिराद जा जायो दैखौ जोङो साफायै फिल्टार खालामनानै जोङो फुदुंनानै फुदुंखांनानै एसे गुसु खालामना लोंनांगौ। ओमबानो बिजानुफ्रा बिदिनो बेक्टेरिया बायदिसिनाफ्रा थैजोबगोन दै गुदुंजों थैनानै जोङो बेखौ आराम लोंनांगौ आरो बे जोंनिया बेमार आजारा बेफोर बायदि राहा दंबावो आरो बेमारखौ होबथानायनि बेफोर फिसा फिसौ बायदि बायदि राहाफोर दङ। जों बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ माने दा सावायलांबाय थानो समबो बारा गैला नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो दसे सम जोङो नोंथाङा एसे फोरमायबावगोन नामा?
मा मा फोरमायनो नोंथां जेनेबा सावरायगौ मानि बांगौ थ' बेखायनो आंथ' साननाय जे ओ जेसेबांखिनि खम सावरायदोंबाबो बेनो थोजासे नोंथां नङा होमबा। औ जोंना समा-समाबो जाबाय नोंथां थ' जोङो सावरायनायखौ लाखिजासिगोन नामा ना।
औ।